औ खुलुमबाय
नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय औ दंङ मोन नोंथां ओ नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां
औ नोंथां बुंजागोन नोंथां सरायजागोन
औ आयदायानो जादों बैसागु नोंथां
औ औ जागोन नोंथां
बैसागु होनबाथ जों बयबो बरफोरानो मिथिखागौ नोंथां
औ औ मिथिगौ नोंथां
बैसागुआनो बरफोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो
औ औ नंगौ नोंथां
बैसागुखौ जों आथिखालाव मोननै रोखोमनिल नुनो मोननाय जासै
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोंनि ओनसोलखैबो बैसागुखौ मोननै रोखोमैनो फालिनाय जायो आरो मोननै रोखोमनि बे बैसागु होनबा जोङो मोसौनि बैसागो आरो मानसिनि बैसागु बेखौ मोननो हायो।
औ औ नंगो नोंथां।
मोसौनि बैसागो होनबा जों सिगाङावनो मोसौनि बैसागोखौ सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव फालिनाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
बे मोसौनि बैसागो जेब्ला फालिनाय जायोना अब्ला जोंनो गोबां मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ हाग्रानि बिफां लाइफांनिबो गोनांथि जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
हाग्रानि मोननाय होनोबा जोङो दैमा जिङाव थाग्रा थाराय आरि बिफोरखौ बुंनो हायो। आरो नआव मोन ग्रा होनबा जोङो लाव फिथाइ बे बिफोरबो बुंनो हायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
जेब्ला मोसौनि बैसागु फालियो अब्ला बेफोरखौ जोङो सिगाङावनो मोसौनि बैसागो जानायनि सिगाङावनो थियारि खालामनानै लाग्रोखानांगौ आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
मानो होनोब्ला जोंना गोदोनिफ फायनो सोलिबोनाय बायदियै सिगांग्रो थियारि खालामनांगौ होननाय मोनसे बाथ्रा दं।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जेब्ला सैथ्र दाननि जोबथा खालारा जायो अब्ला जोंना बे सिगाङावनो थियारि खालामनानै लाख खानाय मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा माला सुनांगौ आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो माला सुखांनायनि उनाव जोंना मोसौखौ दैमा दैसा फख्रि हाखर बेफोराव लांनानै थुखैहैनाय जायो नोंथां।
औ औ नों। औ नोंथां।
आरो बेनि अनगायैबो जोंना मोसौनि बैसागुआव मोसौखौ जाहाथे हाग्रा बारिफोराव नागारोब्ला अबेबा जायगाफोराव नागारोब्ला हाग्रानिफ्राय फैनाय मोसा लख्रा बेफोरो जानो हाया होननाय मोनसे गोदोनि खायनो सोलिबोनाय दं नालाय। बिनि थाखाय जोंना थौ नङाबा जायखिजाया नआव बाहायग्रा आइजेंनिफ्राय हांगार एरनना लानानै थालिर बिलाइयाव थाव गुबैजों लगायनानै मोसौनाव गाब फोननाय जायो आरो नोंथां। बेनि अनगायैबो जेब्ला मोसौखौ थुखैनो लाङो बे दिनखालिनो जोंना मोसौनो गोदान दरग खानानै होनाय जायो।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
जोंना मानसियाबो बैसागु समाव गोदान गोदान जि जोम गानो नालाय। मोसौनोबो गोदान दरक होनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलनि बागै फोरमायनो हागोन नामा? मोसौ बैसागोखौ माबोरै फालियो?
औ औ हागोन नोंथां ओ बिबदिनो नोंथां। मा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो बैसागोनि ओ बिदिनो बैसागुआ मोननै ओ आयदायाव राननाय जायो नङा होमबा नों? थां जेरैहाय मानसि बैसाग। गु आरो मोसौ बैसागु मोसौ बैसागुआ जा जाबाय जोंना मानसि बैसागुनि से आगोलावहाय जायो ओ बे मोसौ बैसागुनि ओ सानसे सिगाङावहाय जोंना मा ओ बिदिनो बायदिसिना मोसौ बैसागुआव ओयो नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जोङो लाबोनानै दोनफैखानाय जायो नालाय बे लाबोनानै। दोनफैनाय ओ बुस्थुफोरानो जाहैबाय मा जोंना ओ मोसौनो थाखाय ओ मोनसे ओयो दोनदाल एबा दुरुं लागाम बेखौ जोङो लाबोनानै दोनफैनाय जायो। बेनि उनावहाय बेयाव नां गौ जानाय जोङो जेरैहाय फिथाइ बिदिनो लाव फान्थाव बायदिसिना लाबोनानै दोनफैनाय जायो खांनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो हाग्रानि थाराइ गाजलि बेनि उनावहाय बिदिनो दिग्लि लिथि बेफोरखौ जों लाबोनानै दोनफैनाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेनि उनावहाय जोङो मोसौ बैसागु दिनखालिहाय जोङो फुङावनो जोङो गाव गावहाय एसे साब सिखोन जाग्रोनानै लायो लाखांनायनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैनो बा दैमाहाय बिदिनो जोङो मोसौ बैसागु दिनावहाय मोसौ थुखैनाय जायो नङा होमबा बे खौ जोङो लांनो थाखायहाय जोङो फुङावनो जोङो औवा मोनसे दाननानै लानाय जायो। आरुं जिरनो थाखाय बे आरुं जिरखांनायनि उनावहाय जोङो बेहाय खांनानै लाबोना दोननाय बिदिनो लाव फान्थाव बायदि आरिखौ नांगौ बिबांनि जोङो हानानै लानाय जायो आरोना माला सुनो थाखाय। अ बेयावनो माला सुनायनि अनगायैबो जोङो बिदिनो मोननै बाहागो खालामना। लानाय जायो बे हानाय लाव फिथाइ बुस्थुखौ लाखांनायनि उनावहाय जोंङो मोनसे माला सुगोन मोनसे बाहागोखौ हाय ओरैनो हाय दोनगोन दोननायनि उनावहाय जोङो मा बेखौ गासैखौबो मोसौ थुखैनाय जायगायाव हाय लांगोन बेनि उनाव हायो जोङो न'आवनो। थानाय बिदिनो दो दोख्ला एबा बिनिफ्राय साराय बायदि आरिनिफ्राय जोङो हांगारखौ बुथुमनानै लानाय जायो मोनसे लाइजौ लाइ एबा बिदिनो माबा मोनसे बिलाइनि सायावहाय जों लानाय जायो एरख'नानै। बेनि उनाव बे खौ जोङो थाव गुबैजों लागायनानै जायो आरो ना लागायनानै लानाय जायो। बेनि उनाव हाय जोङो। न' खाथिनि दै बिदिनो फुख्रि बा दैमायावहाय जोङो लांनाय जायो मोसौखौ जों बे लाव फिथाइ एबा माला बायदि सुनायखौ जोङो दुरुंजों दोंसे दुरुंजों जों लानानै थांनाय जायो बे लांनायनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैयो आरोना नोंथां। मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव बेहाय जोङो बे मोसौ थुखैनायाव जोङो गोदोनि आबौ आबैमोननिफ्राय खोनानो मोनबोदों मा बे मोसौ थुखैनाय टाइमावहाय जोङो बै आलदा थर' बानायनानै जा दोननाय जा मोनसे लाव फिथाइ बायदिआरि हानानै लादोंमोन बेखौ जोङो सारनानै गोदोनि आबै आबौमोननिफ्राय खोनानो मोनदोंबा बे सारनाय टाइमावहाय जोङो थुखैनाय टाइमावहाय मोनसे गान एबा मेथाइ रोजाबनाय जायो आरो ना नोंथां बे मेथाइखौ बुंनो थाङोब्ला आं खोनानाय बादियै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर जेरै एरबाय था एबा बारायबाय था बिदि खोनानो मोन्दों आरो ना नोंथां गोदोनि आबै आबौनिफ्राय बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो मोसौखौ बै एरखुनानै लाबोनाय हांगार एबा थाव गुबैजों लायनानै हांगारखौ जोङो बिदिनो मोनथाम औवा एबा थालिरनि थालिर बिलाइ लाइजौ लाइ बिलाइनि दान्थिजों मोनथाम बिदिनो दान्थिखौ खानानै लानाय जायो बे खा ना लानायखौ बेखौ मोसौनो फोथाब फोनाय जायो आरो ना नोंथां बे फोथाखौ ओ नों थाङा बुंनाय बायदिनो बिदिनो मोसौ हगारनाय टाइमावहाय जेरै मोसौ साननि दिनखालि बिदिनो हाग्रानि लख्रा मोसाफोर बिदिनो मोसाफोर ओ जाहाथे जाया बिदि होननाय खोनानो मोनदों बेनि थाखाय लागायनाय जायो होननानै खोनानो मोनदों नङा होमबा नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बिदि दिनखालि मोसौखौ सानसे हगारनाय जायो आरोना नोंथां ओमफाय बै गोदोनि गानहोनाय एबा आगोलावहाय गानहोनाय मोसौनि दुं दुरुंखौ जोङो बेहाय बाउनानै फैनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय मोसौ दिनाथ' बिदिनखालि जोबनानै थाङो बिदिनो सानसे जोङो मोसौखौ हगारनानै होनाय जायो आरो हराव खानाय जायो आरोना मोनायावहाय खाफिननाय जायो खानाय टाइमावहाय जोङो माने गोदान दुरुं लाबोनायखौ जोङो खानाय दोननाय जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय बेनि नेक्स्ट दिनहाय जोंना मोसानाय मानसिनि बैसागु नङा होमबा नोंथां मानसिनि बैसागु बुंनाय जायो बे मानसिनि बैसागुआवहाय जोङो मा फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां आरो न'नि बाथौआवहाय माने आलारि बाथि सावनाय जायो बे आलारि बाथि सावखांनायनि उनावहाय जेसेबांनो खि न'आव गेदेर गोलाव मानसि गैया मानो जेरैहाय आइ आफा बिदा फंबाय आबै आबौमोन गासैखौबो जोङो न' फारसे बिदिनो खामसालि एबा सिथ्लायावहाय ज' खालामनानै जोङो बिसोरनिफ्राय बोर लानाय जायो आरोना नोंथां ओ बोर लाख थांनायनि उनावहाय जोङो गासैबो गामिनिनो गेदेर गोलाव आरो बिदिनो जोङो बे बिदिनो जोङो ज' गामि गंसेयैनो जोंनि समाजावहाय एबा रायजोआवहाय जोङो बाथौ खुलुमनो थाङो आरोना नोंथां बे खुलुमनायनि उनावहाय जोङो गासैबो रायजो राजा आबै आबौमोन जेसेबांखि बोराय बेन्थ' गैया मानो बेखौ जोङो बिसोरनिफ्रायबो बोर लानाय जायो आरोना नोंथां बेदिन खालि बेनि नेक्स्ट दिना खालि जोङो मा मोसानो थांनाय जेरैहाय जों बैसागो टाइमावथ' मोसानाय जानाय नङा होमबा नोंथां बे मोसानायावहाय जोङो मा फुङावनो बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां बे दिनखालि जोङो गोदान जोंनि बर'नि द्रेस जेराव ओ बेयाव गामसा आर'नाइ फालि दख'ना बिदन बायदिसिना थायोना नोंथां गाननाय बर'नि बेखौ गाननानै बेनिफ्राय दामग्रा देग्रा जे आगजु थायोना बेखौ जों लानाय जायो आरो ना जेरावखि जोङो खाम जथ था सेरजा सिफुं बायदि थरखा आरिखौ लानानै जोङो गामियाव जेसेबांखि सेंग्रा सिख्ला गैया मानो बोराइ मेथ' गैया मानो गथ' गथाय गैया मानो जोङो न'खर न'खर एबा गामि ओनसोलावहाय जों खाथि खालानि गामि ओनसोलावहाय जोङो मागि हैैनाय जायो आरोना नोंथां जोङो मागिखांनायनि उनावहाय फैनानै एबा जोङो स्नि दान एबा बा दान एबा द' दान बिदिनो जोङो बिदि थानानैसो मागियो नङा होनबा नोंथां बैसागु बोथोरावसो मागि नङा होमबा नोंथां ओ बिनि उनावहाय जोङो एबा सा सात दिन एबा स्नि दिन बिदिनो मागिखांनायनि उनावहाय जोङो गामि गंसेयैनो एबा रायजो राजा गासैबो लोगो नांनानै माने जोङो जयै रायजोआवनो खब'से एबा बोथिसे ओंखाम जानाय जायो नङा होमबा नोंथां बे बोथिसे ओंखाम जानाय जानायाव हाय जोङो मा गासैबो बिदा फंबाय लोगो नांनानैहाय मा बेयाव खमासावनो मा ओंखाम जानाय जायो ओंखाम लास बैसागु जोबथि बैसागुआव जोङो ओंखाम लानाय जायो ओंखाम बोथिसे जानाय लायो आरोना हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो ओंखाम बोथिसे जानायखौनो मा जोंना लावखार ओंखाम जानाय बुङो आरोना नोंथां ओ
बिदिबा नोंथां दिनैनि आयदाखौ फोजोबसै सै नामा
औ औ नोंथां फोजोबजासै मानोना जोंना टाइमआबो जाबाय नङा होमबा नोंथां। अ नोंथांनिफ्राय औ औ नोंथांसिमबो गोजोनाय थाबाय बैसागुनि बागै एसे ओ मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां।